हेलौ नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा
ओरैनो दोङो र' नोंथाङालाय मा खालामलांदों
औ आंबो दोङो र' ओरैनो जनानै
अ
ओ होमबा जों दा मैगंनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो
औ नोंथाङा मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो इदिनो
आंथ' अनलाजों दाउजों मोजां मोनो आरो सबायाइजों दाउजोंबो मोजां मोनो नाथाय आं साबसिन अनलाजों दाउजों मोजां मोनो आरो नोंथाङालाय मा जानानै मोजां मोनो
आंनाबो बिदिनो जोंनाथ' बर' मानसियाथ' बांसिनानो अनलाजों दाउ सबायजों साम' बिब्दिखौनो बांसिन मोजां मोनो आरोना
उम
होमब्ला नोंथाङा अनलाजों दाावजों माबायदि सङो एबा बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागो नामा नोंथां
औ हागोन उम जोंथ' अनला खारैजों दावजों संनो होनब्ला फार्स्ट दै दै गुदुं बाहायना लाबाय दै गुदुं खालामामनानै लाग्रोबाय आरो दै गुदुं खामनानै ओमफ्राय आलुफोर होबा थाय आलुफोरबो हो होनानै दै गुदुं आलुखौ दै गुदुंखौ होनानै बाहाय दैया एसे गुदुं जानानै दैया गुदुं जाब्ला गोदौब्लाथाय ओमफ्राय आरो माइरंखौ सुना लानानै देनानै देनानै माइरंखौ सुना लानानै देनानै ओमफ्राय दै अनला गोदौबाथाय माइरं गुन्दैखौ होनानै ओमफ्रायो होबानो होनानै ओमफ्राय आरो दाउ बेदरखौ एवना लानानै एसे एवना लानानै जिथुना अनलाया मोन अनलाया गोदौवो होमबानिया दाउ बेदरखौ होना होनानै होना होनानै एसे मोजां संनानै संबानो जा जायो आरोना
औ औ
नोंथाङा नोंथाङालाय मा जानानै मोजां नाङो
आंबो बिब्दिनो मैथाजों ना अनलाजों दाउ बिदिनो औवा गाजाजों अनला सबायजों सामु' जोगोनारजों सामु' खांख्राइजों मैथा बांगाल बिब्दिखौनो जाना मोजां मोनो आरोना
औ
उम
नोंथांनि साबसंसिन मोजां मोननाय मैगंआ मा
ओ आङो बिब्दिनो नाजों मैथा मैथा गोखैजों जानानै मोजां मोनो आरोना
औ औ
मैथाजों ना होनब्लाथ' जोंनि बर' बर' माहारिनि बयबो मोजां मोनखायो बर' मानसिफोरा
उम उम
जोंथ' बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि मैगं आरोना मैथाजों ना होनोब्ला बेखौ माबायदि सङो होनब्ला मैथाजों ना मैथाखौ गिबियावनो खाना लाग्रोदो बारि एबा जेराव नोंथाङा गायदों एबा फोदों
बिब्दिनि जागानि फ्राय लानानै खाना लाग्रोद दो खाना लाग्रोनानै ओमफायो नाखौ थ' जों दाथ' दैज्लांनि दैज्लां बोथोर आरोना
उम
आ बिबदिनो नाखौ आव गुरना लाबोदो गुरना लाबोननानै सायदो सायनानै गिबियाव नों नाखौ एवना लाग्रोदो आरो आरो बेयाव मोदोमनो थाखाय सामब्राम फानलु बेफोरखौ होनाय जायो आरोना
औ
बेयाव ओमफायो सिता नाया बरियानो माबागोन मा होनगोन बेखौ मोजाङै एवनाया जागोन आरो
औ
नाया जाब्ला दै होना होदो बेहाय दैखौ नांगो जखानि होजायो आरो बेसे नोंथाङा बेसे बेस बेसे जानो लुुबैदों एबा बेसे बुरजा बेसे मानसि बुरजानि संगोन आरो बेखौ
उम उम
होहोदो होनानै जेब्ला दैया गोदौऔ
औ
बेजों सुखाना दोननायनि दा मैसया एबा मैथाया
उम उम
बेखौ जों होना होब्लानो जायो आरोना
औ
ओमफ्राय एसे गोदौहदो रानजासिम दैया रानजासिम
उम
फोथा आरो नानि मोन दोमनाय एबा टेस्टा फैया बेसिम आलासि संबाय थादो नोंथाङा संबाय थानानै बिबदिनो जायो आरोना मैथाजों नों
औ
अ होनब्ला नोंथां आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै नामा
सोंजायो
ओ नोंथाङालाय नुबाय थानाय मा मा बिबारखौ नुबाय थायो माने नोंथांमोननि ओनसोलाव
उम नुबाय थानाय बिबाराथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिन बांसिन नुनाय बिबाराथ' जेरैबाय दा जबा बिबार गलाब बिबार गेन्दा बिबार जबा बिबार गेनदा बिबार आरो बिबारखौ मानो बा होनोबा खाथनदा बिबार होनो नामा
ओ
औ औ बे गुफुर गुफुरा ओ बिबार बेफोर बांसिन थायो आरोना जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियाव बांसिन बिफोर बिबार खमनाय मोनो जेरै सेफा सेफालि बिबार
उम
बेखौ आं मुंखौ मिथिला मा होनो ओइबे हराव बारनाय बि बिबारा माहोनो थायोमोनबा ओंखाम संनो टाइमाव अ ओंखाम संनो टाइमफोराव बारनाय बिबारा
अ बेखौथ' ओरैनो जोंनि गामि ओनसोलाव रान्दिनि बा ओंखाम संनायाव बारग्रा बिबार बिदि बुंनाय जायो जायो आरोना
अ औ बेखौ नुनाय जायो
फरायनायावबा मा होनो बेखौ आंबो बारा मोनथिया आरोना बेखौ
औ औ
उम
नोंथाङालाय मा बिबारखौ बांसिन मोजां नुयो
आं मोजां मोनदों बिबारानो जाबाय गलाप बिबार होनजायो
औ
गलाब बिबार गलाब बिबाराथ' गोबां रोखोमनि थायो होनबा ना
औ
कालारनि थायो गाब जेरैबायदि गोजा गलाब गुफुर बेफोरनो बांसिन सिन रोखोमनि थायो आरो ना
उम उम
अ नोंथां बिबार बेखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो ओरैनो
बिबारखौथ' जोङो हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो हाबाफोरावबो बिबार नङाबा जाया
औ
फुजाबाबो फुजा होबाबो बिबार नांगौ जायो
औ औ
बिदि आरोना बिबारखौ नांगौ जायो आरो फुजा बा हाबाफोराव नांगौ नांथारगौ
उम
आरो
नोंथाङा एसे सावरायना होदो नामा
औ बिबार बिबार होनब्लाथ' जोङो बांसिनैनो जों बेखौथ' बिदिनो फुजा होनाय खालामनाय फुजा होनाय मन्दिरफोराव बाहायनाय जायो आरो ना होनाय बेफोरावनो बाहायनाय जायो बिबार बावनानै फुजा फुजा होनाय जेब्ला सोरनिबा हाबा जायो बेयावबोथ' बिबारा जोबोद गोनां
औ
बाराथ' जोंनि बुहुद माने नांगौ जानाय बुस्थु आरो ना बियो बिबारखौ जोङो बांसिन बिदि हाबा हाबायावथ' जेन'बा जों हाबा खालामनाय यावबोथ' बिबार माला बिबार माला नङाबाथ' जों जाया
औ औ
अ बिबार माला बिबार माला गानहोबासो जोङो हाबानि बे नियमखौ माबानाय जायो आरोना
ओम
बिब्दिनो मन्दिर फुजा फाथाल सोरनिबा सारादु बेफोरावबो जों बिबार बावनाय जायो नङा होमब्ला
औ जायो
अ हाबा सारादु बेफोरावनो बांसिनै जों बिबारखौ बाहायनाय जायो आरोना
औ आ नोंथांनि न'आवलाय बिबार बिबार बारि दङ ना नोंथांनि न'आव
बिबार बिबार बारिथ' गैया बिबदिनो गारदेन गैया आरोना बिबार बारि ओमफ्राय बिदिनो फांसे फाननै गायना दोन गायना दोननाय बिबार दङ आरोना जोंहानि न'आव जेरैबायदि बे जबाफुर अ जबा फुल
औ
जबा फुल जबा बिबार ओमफायो बे जे ओंखाम संग्रा ओंखाम संबा बारग्रा होननाय बिबारा बेबो दङो आरोना आमफाय ओ पियास फुल जे होनो बेखौ लिरनायाव मा होनोब्ला आं बेखौ बारा मोन मोनथिया लिरनायाव मा होनो
औ
बेबो दोङो ओमफ्राय बि जे बिलाइ बिलाइ गोजा बि जायोना बिबारा बिलाइ
अ औ औ
अ बेबो दङ आरोना जोंहानि न'आव बिब्दिनो नुबाय थानाय बिबारफोरा दङ आरो ना
औ
बांद्राय बिदि गार्देन गैया आरो बिबार बारि
उम उम
उम नोंथांमोनानाव दङ ना बिबार
दङ दंनाया जोंनियावबो एसे फांसे फांनै गायना दोननायानो दङ आरो बिबार बारि गैयाबाबो
औ
बेफोरबायसानो जेरै जबा बिबार गेन्दा बिबार गलाब बिबार बेफोर दोङो फांसे फांनै
औ दे होनब्ला न' नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ दे नोंथां
अ दे होमब्ला